खुलु खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
खोनादों ए दङ जिरायनानै नोंलाय मा खालामदो?
दं ओरैनो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय खोनादों नोंथां साफ्रोमबोनि जिउआव
दे औ दे बुंलाय
औ नोंथां
औ दे बुंलाय? मा खालामदों नोङो?
दं ओरैनो।
अ ओंखाम जाबाय?
औ जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जाखो? नोंसोरनिखै मैगं होनो ना ओंख्रि होनो?
ओंख्रि होनो।
ओंख्रि होनो। औ होमबा मा ओंख्रि जाखो?
अन अनलाजों मेथ'खा बिबार।
अनलाजों मे थ'खा बिबार जोबोद जोबोद गोथाव जायो बिदिब्लाथ'।
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा, नोंथाङा ओ मा खालामबाय दङ दा? ओ दासान्दै जेरै नों फराय फरायसा ओ फरायसालि फरायसालिमा बेफोरबायदियाव फरायोना? अह।
नोंथाङालाय दालाय मा खालामबाय दं?
आं बेबायदिनो ओ एसे आबादाव नांथाबना दङ।
औ।
ओ
मायबाफोर खामानिया दावबाय दोंमोन नामा?
आंथ' दा दावबायनाय जाथाराखै। ओ थांनाय साननैसो सिगाङाव दावबायदोंमोन ओ बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलाव थांनानै माने दैमाफोराव थांनानै एसे ओ गोसोखौ गोजोननायनि थाखाय ओ बेरायना नै दावबायना फैबाय दा नोंथाङालै जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा नोंथां?
ब
खोनायाखै नोंथाङा?
औ नों आं नथां खोनादो।
औ आह नोंथाङा बेरायनो थाङाखै नामा?
ओहो नोंथां थांनाय जथ'वाखै। दा सानदि सानदुं गोसा थारबो जा दोंना दैज्लां बोथोर आरो ओरै बोथोरा गायनाय औ। औ नोंगौ नोंथां।
जाबाय नोंसा।
औ ओरै गायबाय गायनाया नोंथां आसु माइफोरखौ।
आसु माइफोरखौ गायबाय आरोना। ओ उम बेसेबांसो बिगा हाखौ गायो नोंसा?
गासेल' गायो नोंथां।
औ थिगानो दे। ओ औ दे बुंलाय।
नोंसा खै बिगासो गायो नोंथां?
ओह जोंहाबो बिदिनो जोंहा बांसिन जोंहा उफ्रा खेथि जेरै ओ जिंखा, लाव बेफोरबायदिनि बांसिन ओह मावो जोंहा ओम बे ओम माइ आबादनि बागै जोंहा बारा एसां माबा हा गैया बेसे नै बिदिनो ओ बिगासो गायो गुबुन जेरै जोंहा नै बोरि हानि आबाद बेखौ बांसिन मावनाय जायो आरो खोनादों औ दे बेनिफ्राय नोंथाङा बरफोर बेरायनो थांनो ओ बा दावबायनो ओ थांनो गोसो जाथाराखै नामा?
नोंथां गोसोआलाय दंमोन ओरैनो बेरायनो थांनो लोगोफोरजों नाथाय दा समनि जेंनायाव आंखालाव
औ नोंथां
थांआ दं आरोना नोंथां
आ नों औ दे बुंलाय
नोंथाङा सुबुंफोरनि जिउनि बागै ओरैनो जिउआव सोलिबाय थानायनि फंनैसो ओरैनो फोरमायथिनो हागोन ना?
ओ खेबसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
अ सुबुंफोरनि जिउआव सोलिबाय थानाय बा औ
दे बुंंलाय
ओरै ओरैनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा जेनेबा ओ सुबुंफोरनि जिउआव सोलिबाय थानाय सोलिगासिनो नांगोनि मायबा फंनैसो फोरबायना होनाय नोंथां
औ जेनेबा मानसिनि जिउआव गोनांथि जानाय गोबां आ माने जिखिनि जोंनि गोनांथि बेफोरनि सायाव फोरमायनोय फोरमायजानायखौ लुबैदों नामा नोंथांङा?
औ नोंथां
दा जोंनि जिउआवथ गोबां माने गोनांथिया जोबनो थाङा नङा होनबा औ गोनां थिया जोबनो थांखाया बे थेवब्लाबो जोंनि माखासे गोनांथिया जाहै बाय ओ जेरैबायदि जोंनि जानाय आदार नङा होमबा बे जानाय आदारा जोंनि मोनसे गोनांथिथार मोनसे ओ गोनांथि नङा होमबा आरो जानायजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि जिउजों नांफानाय जेरै जोंहा बाइक कार बेफोरबायदिनो गारि बेफोरबायदि जोंहा जिं मानसिनि जिउआव गोनांथि जायो बेफोरखौ जोंहा माखासे से गोबाङानो गोबां सोरबा बिजनेस सोरबा फालांगि सोरबा आबादारि सोरबा साख्रि बेफोरबायदिजों ओ गोबाङानो गावनि जि ओ लुबैनाय बेखौ सुफुंनो हायो दा मानसिनि जिउआव थ सोरनि जिउआव बेसेबां मा ओ मा बिथिङाव गोनांथि जायो बेखौथ बुंजोबनो हाला
औ नंगौ
दा नोंथाङा ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो सानबावबाय आं
औ नोंथां।
थांनि ओनसोलाव ओ जाफ्लेबाय थानाय माखासे जिखिनि जेंना बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा मा जेंनाफोरा नोंथांनि ओन ओनसोलखौ माने ओ जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो आरो ना बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
नोंथां आंथ दा बेखौ बारा मिथियाबो नालाय नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमाय फोरमायफिननो हागोन ना आं
अ आंनि अ अ आंनि ओनसोलाव आंनि ओनसोलावथ माखासे जेंना सोमजिदों सोमजियो जेनेबा नोंथाङा आंनि ओनसोलाव थानाय जेंनाखौ मिथिग्रोनो लुबैदों नङा होनबा जों नोंथां।
औ नंगौ।
औ अब्ला आं नोंथांनो आंनि जेंनाखौ आंनि जायगानि जेंनाखौ माने फोरमायग्रोनोसै बेनि उनाव नोंथाङाबो नोंथांनि जायगायाव जाबाय थानाय जेंनाखौ फोरमायदो नङा होमबा।
औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव माने जाफ्लेबाय थानाय बिराद जेंनायानो जाहैबाय जोंहा दैबानानि जेंना। लोंनाय दैनि जेंना। नङा होनब्ला। औ बे फोरबायदिनो जोंहा जिब जुनार माखासे जिब जुनार मैदेर मोसा बेफोरबायदिनि जेंना बेफोरबायदि गोबां जेंना दङ बेयाव जेंनानि गेजेरजों जोंहा माने जोंनि ओ जे सलिबाय थानाय जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जोंहा गोबां मानसियानो बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों आरो। दा जेरैबायदि जोंहा लोंनाय दैनि जेंना। बे लोंनाय दैनि नायाव जोंहा माखासे सुबुङा थारमाने जोंहा लोंनाय दैखौ गोबां गोबां जायगायाव थारमाने गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो लायनो गोनां जायो नङा होनबा।
औ नं
औ बेफोरबायदिनो। जोंहा ओ ओ दैबानानि जेंना जोंहा नै खाथियावनो दङ फाग्ला दैमा। होननाय मोनसे दैमा बे फाग्ला दैमायाबो गोबां गो सुबुंफोरनि गोबां हाफोरखौ खुखानानै लांबाय नङा होमबा।
औ थारैनो नंगौ।
बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय दा आं नोंथांनिफ्रायबो माखासे दा आं मोनसे जेंनाखौ फोरमायलांनो बावदों बे जेंनाया जाहैबाय जिब जुनार जेंना दा जोंनि ओनसोलावथ' दा जेरै नै मैदेर देरनि जेंना गोबां जागासिनो दं दा बे जेंनाजों गोबां मानसिया जानाय सानफ्रोमबोनि जिउआव गावनि रांखान्थि बिथिङाव गोबां हालोदाव माने जोबोद दुरबल जानो गोनां जादों दा बे बिथिङाव नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि माखासे जेंना बेफोरबायदिनि माखासे जेंनाफोर दङब्ला फोरमायनो हागोन।
औ जोंनिखेबो बेनो जेंनाया ओ अखा बोथोरनि दाथ' दैज्लां सफैबाय नालाय। दा ओ बोथोर जेराव जों माइ गायनाय समाव जोङो दा अखा बोथोर गैया दै गैया माने ओरै गोर-गोरान जाना दं आर' इफोरनि जेंना जोंनिखौबो बि दिनो औ, जोंनिखिबो बिदिनो मैदेर फायो मोसा मुफुर इफोरनिनो जेंना
औ बेफोरबायदि एखियानो आरोना। दा जोंनि बे फोरबायदि जेंना जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफोरबायदि जेंनाया सोमजिगासिनो दङ' आरो।
औ नंगौ।
उम दा नोंथांनियाव बे माखासे जेंनाफोरखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय नोंथांनि ओ माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय नोंथांनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानाय दा बे जेंनाफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम आङो दे बुंलाय मा बुंनोयदोंमोन?
नोंथांनिसिम आं फन हरनायनि जाहोनखौथ' नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय। दा जोंहा समा बो जाबाय
औ औ।
सै होनोमबा नोंथां।
औ दे जागोन दे। उननि समफोराव औ उननि सनफोराव जुदि जोङो मोजाङै ओ सावरायबावगोन साम- सम आरो थासारिया मिलायोब्ला ओ दे बेखिनिखौनो फोरमायथ'बाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै ओ दे कलखौ लाखिथ'नोसैबा?
औ दे नोंथां।
दे दे दे।
दे औ दे नोंथां।
औ